मजाथ' आं
हेलौ
अ' हेलौ
अ 'दे बुंलाय?
अ' नोंथाङा नोंथांनाव मोनसे ओ खोथा सोंनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ
आङो खोनानो मोनदों नोंथाङा फार्मआव एसे गोरों?
औ
गो बां नोंथाङा ओ बे जोंनि हायेन ओनसोलावा मा फार्मिङा मोजां एस सोलियो बे फार्मिंनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। मोननो हाया जानो?
अब्ला नोंथाङा
बारा मोनना बुंबाथ' जों गुबैयै दा आं बानायनायो अमानिखौनो बानायगासिनो दा।
औ।
बोरमा बेबायदि दाउ बेबायदि बानाय गासिनो। आ जों दासान्दि मोनथामानो जानानै दङ।
औ।
बेबायदि दाउ अमा बोरमा आरो
आतसा बे फा फार्मिंनि बागै अमा फार्मिंखो माबायदि खालामो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अहागोन मानो हायाजानो। ओ गिबियावनो जोंना ओ बे बायनाय गुबुननिफ्राय लाबोनाय अमाबा एसे मोजांसिन जायो। जेरै ओ भेमसेयार होनना बुङो बेबायदिनो गोबां माने बेबायदि अमा दङ। ओ बेफोरखौ जुदि ओ बायनानै। जायो एसे थाब थाबदेरो खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा। फास जोङो बेबायदिनो ओ गिबियाव बै जिहेथुबा दोनग्रा। अमा दोनग्रा जेथुबा गलार।
औ नोंथाङा-नोंथाङा बे अमाफा नोंथाङा बे अ अमा फार्मखो सिबबाय थादों नामा? एसे हालला खोनादों।
औ-औ-औ। औ बेखौ एसे माने सिंनिफ्लुरखो जोङो अन्थाइ जों ओरै ओ अन्थाइ बाला सिमेन्ट होनानै एसे बे धालाय होना लाग्रबांगोन। आरो बेनि उनाव साइड साइडखौ माने एसे तिन फुट तिन फुटसोनि जोङो माने ओ इथाजों वाल होना लानो नांगोन। बाखि सायाव एसे लांदां-लांदां। मा-मानो होनोबा अमाया जोबोद गरम जायो नालाय। बेखायनो एसे माने लांदां दोनांगौ जायो आरो सानि बाहागोखौ। ओमफ्राय लोगोसे थिं होनांबाय बेबायदिनो जोङो अमा फोबाननाय जायो जेरै- बोरमानि ना बुंनाय लोगो-लोगोनो। बेखौथ' दिनैनि दिनावथ' बोरमा फिसिनो थाखाय जोबोद खस आयदाया माने।
औ। जानो हागो नोंथाङा फार्मावनो दोङो बेनिखायनो एसे हला खोनाबाय थादों। साफा खामनायनिस साहन खालामबाय
औ नोंथाङा हायोबा एसे सिरि रायलायनो हागोन नामा फार्मिंनि बागै आं मिथिनो लुुबैदों आरो।
हेलौ।
हेलौ औ-औ दे बुंलाय।
ओ खोनानायाव एसे उसुबिदा जादों नोंथां।
उम जेब्ला जोङो बोरमानि बुंनाय लोगो लोगोनो। ओ बोरमा बोरमाखौ माने बे फिसिनो थाखायथ'गोबोद-जोबोद गोरलै माने दंफां बिलाइ। नै गाम्बारि बिलाइ बेफोर थालिर बिलाइफोरखौ होनानै जों फिनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो बोरमा फार्म बानायनो होनना बुङोबा बोरमानि थाखाय जोङो सां नांगौ जायो। जों जुदि बोरमाखौ हायाव दोनोबा बोरमाया माने ओ ओमफाय बेमार जानो नागिरो आरो थाब थाबनो। बेखायनो जोङो साङाव दोननाय जायो आरो बोरमाखौ। आरो बेबायदिनो जोंथ' ओ दा-दाउनि होनना बुंनाय लोगो-लोगोनो। दाउवाबो बेबायदिनो जेनेबा नोङो सायाव थिं होबाय। बा नोङो प्लास्टिकफोरबो होजाबाय आरोखि। थुग ओ बेबायदिनो। सिं बाहागोखौ एसे बाय मोजाङै जुदि ओ जुजाइफोर सारनानै गुन्दैफोर सारनानै होयोब्ला।
औ
हेलौ
औ खोनादो।
औ बेबायदि होयोब्ला माने एसे मोजांसिन जायो आरो। खिन्थु दोनै दा दाउवा एसे बेमार जागासिनो दङ एसे। उसुबिदा जादों आरो दा खाननैसोआव।
आच्चा अ दाउखोथ' आं एसे बुजिबाय। नाथाय बे अमा अमा अमाया माबे नामनि अमाखौ फिसियोबा फार्मिङाव बांसिन। साबसिन जायो।
अ बेयावहाय ओ आंथ' दा गोबां माने लकेलबो दङ ओमफ्राय आरो बै बिदि बायनाय जोंनि फार्मनि अमाबो दंखायो जेरै हेमसियार अक्सियार बेबायदि
नोंथांनाव होमबा हेममसियार हेमसियार दों अब्ला।
औ औ दङ दङ।
आच्चसा नोंथांनाव फार्मिंखौ नायनो थांनायनि आं सुबिदा मोनगोन नामा?
औ मोनगोन मोनगोन मानो मोना जानो।
ओ ओ अब्ला जोङो नोंथांनि फार्मिंखौ नायनो हागोन।
अ हायो हायो नोंथां मानो हाया जानो गोबां
औ
बेनि सायावनो नोंथाङा बे फार्म बानायनायनि सायावनो माबाफोर मोजाङै मिथिबावनो फोरमायनो हागोन नामा? जेरैहाय
फार्मिंनि बागैथ' आङा फार्मिंनि बागैथ' आङा नलेज गैया नोंथां। नाथाय नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनोसो लुबैनानै नोंथांखौ ओ‌ बेहाय रायज्लायनाय जादोंमोन लोगोसेनो नों नोंथांनि फार्मिंखौ जोङो खोनाबाय थादों नांलाय जोबोर गिदिर फार्मिं दङ होनना मिथिदों नालाय बेनिखाय बे फार्मिंखौ जोङो ओ नायनो थांनायनि मोनसे ओ बेबस्था लादोंमोन आरो दा जों हायो। हाया बेखौ कनफ्रम खालामनो थाखाय नोंथां। आङो फन खालामनाय जादों आरो लोगोसेनो नोंथांनाव बे अमा फार्म थाहैबाय बोरमा आरो दाउनि फार्म थाहैबाय अमा फार्म थायोबा औ ओ जोङो माने बै अमा फार्मखो नायगिदिंनानै जों गावबा गाव जागायाव ओ फिसिनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेनि थाखायनो जों नोंथांखौ फन खालामनाय जादों आरो। ओ नोंथांनियाव होमबा जेबो उसुबिदा गैयाबा ओ जोङो ओ
औ औ फैजायो फैजायो नोंथां फैजायो। जेबो उसुबिदा गैया -
औ हाबनायाव माबा मोनसे हाबनायाव हाबनायाव माबा प्रटकल फोर मानिनांगोन नामा बेनि बागै एसे बुंदों नोंथाङा।
औ औ औ जुदि दङ बेबायदिनो मानिनो लागा दङ जेरैहाय नोङो अमानि बेराम होननाय लोगो लोगोनो बा दाउनि बेराम होननाय लोगो लोगोनो बोरमानि बेराम होननाय लोगो लोगो माने मानसिनिफ्रायसो जायो जोंनि हावानिफ्राय आरो गुदुं जिथुबा जोंनि हावा बेफोर हावाजोंसो बे अमा दाउ बोरमाफोरा माने बेमार जानायनि चान्स थायो आरो जेरैहाय नोङो जुदि हाथाय बाजारफोरावबा मानसि बुरजा थानाय जायगायाव थांबाय। बेबायदि जायगानिफ्राय जुदि हरखाब फैनानै जुदि नोङो अमानि बे जिथुुबा फार्म बा दाउनि हांसोनि फार्म बा बेफोराव हाबलाबायोब्ला बेफोरावनो माने बेमार जानायनि माने गुबै चान्सआ थायो आरो माने आरो बेखायनो जोङो फारामाव हाबनायनि सिगांनो खनसे दुगैना लाग्रोनांगोन दसे सम नोङो दस मिनिटसो थानांगोन बे थानायनि उनावसो माने माने हाबहैनांगोन आरो।
नोंथाङा दिनैसिम बे फारमिं बानायनानै बेसेबांसो रां आरजिनाखौ बुंनो हागोन नामा हेल' हेल'।
औ औ।
नोंथाङा बे फारमिं बानायनानै बेसेबांसो रां आरजिनो हाखो बुंनो हागोन नामा
नोङो फार्म बानायनायाव गोबां मुलाम्फा जादों। जैहाय आं आंनि नांगौ जिखिनि नांगौखिनि जिखिनि बेसाद बेबो आं लानो हादों आरो गोबां माने सुबिदा मोनदों आरो। लाब मुलाम्फा मोननाय जादों आरो बेबायदि
औ। नोंथाङा ओ दासान्दि अब्ला मायाव बांसिन गोसो होदों
आंथ' दासान्दि बे दाउ आरो बोरमा बेयाव बांसिन होदों मानो होनबा दा नैे गरम अमाखौ एसे फानस्रोबाय आङो एसे बे बेबायदि
अमानि बेराम जाबाय थादों नामा
औ औ औ एसे एनै जाबाय थादों बे बेंखायनो माने ओ गिनानै माने बेखौ फानहरजोबनाय जादों सिगांबो बेबायदिनो गोबां जाखांबाय
अब्ला नोंथांनियाव ओ दाउ होनना बुङोब्ला मा मा जादनि दाउखौ नोंथाङा दासान्दि फिसिगासिनो दं
अ दाउ होनना बुङोब्लाथ' आङो दा दाउखौ जोंनि लकेल दाउ थाहैबाय मोनसे बे सनालि होननाय थायोबाय बेखौ माने हामनाय जादों आरो बे फारामखौ दोननाय जादों आरो।
बेसेबांसो उजाननि खालामनानै नोंथाङा बेफोर दाउखौ फाननाय जायो।
ओ। जोंनाथ' बे लकेलावा एसे टाइम नांगौ नांलाय। आम बे खनालिया एसे थाब देरो माने बायनाय आदारखौबो एसे होनो गोनां जायो। ओमफाय आंनियाव दा थानाय। हिसाब बे उजाना खोब बेसे दङब्ला मासे आराय केजिसो जाना दङ आरो बे।
अ लकेला।
लफैल एसे खम औ औ बे गिदिर जादआ औ औ।
औ बेनिफ्राय बे नोंथांनाव बे ओ। बे खर'आवदि गां गैयि दाउ बे दाउआ दङ नामा मा दाउ।
अ बे माबाया तुरकि।
औ।
बेखौ आं फिसिनाय जायाखै बेनि फार्मखौ आं बानायनाय जायाखै
इयुनाव नोंथाङा बे दाउखौ फिसिनो सानोना
बेखौथ ओ सानो साननाया ओ इदिनो नाथाय। बेनि आयदाखौ एसे लाग्रोनांगोन गुबुननाव
औ अब्ला नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खामो नों थांजों आं इयुनाव रायलायनो मोनबावगोन दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों।